औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ एसे औ
खोनाबाय, औ खोनादों नोंथां माबोरै दङ औ औ आंबो मोजाङै दं नोंथां, जों दा दैज्लांनि बागै दै दैज्लांङाव मा मा मैगं जायो बेखौ सावरायनोसै नामा? खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा बो हायोबा एसे फोरमाय? औ नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायनानै होलां,
औ आं सावरायग्रोसै
औ सावराय
उम दा जों दैज्लांनि बागै मैगं थाइगंनि बागै ना?
जेरै जों दैज्लां होनोब्लाथ मैगं थाइगंल' जाया जेरै जोंङो माइ ओ जेरै जोंङो आबादनिबो मावनाय जायो।
ओम जोंङो दो दोनैहाय, दैज्लांआव हाय जे मैगं थाइगंनि बागै सावरायनो नागिरदोंना दा दैज्लांनि मैगं थाइगं होनोब्ला ओरै फोरला, जिंखा, बेनिफ्राय जोंनि जोंख्ला होनो देरस
औ नंगौ थारैनो
ओं मैथा मै था बांगाल, खांख्रिखला, थारुन बेफोरनो उम बेफोरनो दैज्लांनि मैगं थाइगं होनबा बेफोरनो गोग्लैजोबो उम। ओरैनो जोंनियावहाय बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ गावबा गावनि बारि बागानावनो गायनानै बा फोनानै
औ नंगौ थारैनो औ थारैनो
आरो बारा जानायफोरखौहाय जेरै जा जानो हास्लाबैयावहाय जे बुरजा जायोब्ला हाथायफोरावबो बेखौ लांनानै फानहैनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
होनोब्ला जेरै जोङो जेरै फोरफोरखौबो जोङो दैज्लांफोरावाय गायनाय गायनाय नुनो मोनो।
औ औ।
औ आरो जे जों थास'खौ गासैखौबो जानाय जायो माने बिनि बिगुरखौल'सो जों जानाय जाया जेरै जों थास' बिथ्रि, थास'नि बुगा, थास'नि आथें, दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोराव जों थास' आथिंखौ बांसिनानो जायो।
ओम ओम
औ दैज्लां बोथोर थोर होनाब्लाथ' जेरै औ
जोंनिजोंबो जायो थाय-थायस' आथिं जोंनिजोंबो जायो होनदां थायस' आथिंफोरखौहाय ओं दुब्लिबारिफोरनिफ्राय दे नों बुंग्रोदो दे।
जेरै जोङो दैज्लां बोथोर जायो जेरै जोङो ओ लेथुखु खान्थाल थाइजौ बायदिसिना ओ फिथाइ सामथाइनि बागैबो मोन मोननो हायो दैज्लां बोथोराव आरो लिसुफोरखौ मोननो हायो।
ओम
नोंथांमोननिथिंबो खान्थाल थायजौखौ जायोना नों थां?
औ नंगौ जोंनिजोंबो बेफोर फिथाइफोरखौ जायो आरो बेफोर फिथाइफोरखौ जों जोंनि ओनसोलाव गावबा गावनो बारि बागानफोरावहाय गायनानै लाखायो जेरै थाइजौ लिसुआ एसे सिगां मोनो बिनिफ्राय थाइजौ, खान्थाल जों गावबाागावनि बारि बागानावनो गाय नानै लाजोब बेवहाय आरो बेब उम उम ओरैनो नों नोंसिनिजोंहाय मा मा मैगं मोनो?
बिदिनो जोंनिथिंबो जाजानाय बुस्थु जेनबा दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोंङो मैगं थाइगङा जानाया गोबां मेरला दंङ। जेरै जोंङो हेलांसि मैगं मानदिया मैगं आरो जेरै जोंङो जाग्रा होनोब्लाथ' आरो जोंनि थास' बिबार थास' बिबारखौ गुबुन गुबुन ओ ओनसोलावबो मोनो। जेरै जों थास' बिबारखौ औ जों जेरै थास' बिबारखौ जानो थाखाय जेरै-जोंङो गोखै होलानांगौ जेरै जोंनि गारमाफोराव मान होया जेरै जों अमा बेदरफोर जोंबो एवनानै जाना हायो बयलार बेदरफोर जोंबो जानो हायो। नोंथांमोननि थिं बोथ' थास' बिबारखौ जायो जानांगौ नोंथां?
औ नंगौ जोंनिजोंबो थास' बिबार खौ जायो।
औ
ओरैनो जों बांसिन न'आवहाय गायनाय थास' बा थादुन जोंनिजोंहाय थारुन होनो। बे थास'नि बिबार बे थास'नि बिबारखौ बांसिन जायो। आरो हाग्रानिखौ जायोबा एसे माननाय मोनो होननानै हाग्रानिखौ हाग्रानिखौ बांद्राय जानाय जाया। आरो बेखौहाय संङोब्ला जे मैथा एसे होयोब्ला
औ नंगौ थारैनो
जे ओमफ्राय माना होननानै उम
जेरै जोंङो जाग्रा औ खारं खान्दाय होनो जाग्राफोरखौ जेरै दैज्लां बोथोराव बे बिबारा बारो खारं खान्दाय होननाया।
औ औ
जोंङो नोंथाङाबो मिथिगौ ना नोंथां?
औ
आरो जों बेखौ अमा बेदर एबा बयलार बेदरफोरजों जा माबा जोबोद गोथाव आरोना। जोबोद थावो।
नोंगौ। जेनेबा हाग्रायावहाय मोननाय जेनेबा जोंनि बारि बागान गायनायनि अनगायैबो जेनेबा हाग्राफ्रावहाय बेफोरथ' एसे हाग्राफ्राव रज'यो रज'नानै बिबार बारनानै सिरिबासो जों जानो मोनो नालाय।
औ नं
दा बेफोरबायदिखौहाय जायोब्ला जोंनि देहायाबो एसे मोजां नाङो,
थारैनो
उम बेबायदिनो जोङो न'आवहाय गायनाय मैगं थाइगंनि अनगायै हाग्राफोरावहाय एबा बारिफोरावहाय मोन मोननाय गोखा गोखै जेनेबा मैसुंखा आरो जोंनिजों एसे हाग्रा ओनसोल, जोंहाय अयलदर मोनो मैखुन मोनो बेबायदिनो ओम बेबायदिनो,
जोङो जायो जा जेरै जोङो बिनि बिगुर, गुजेबनानै जेनेबा बिगुराबो एसे मानो नालाय जोङो जेरै प्लास्टिकफोरखौ गाननानै, बेखौ सायनांगौ आरो जेरै, अमा बेदरफोरजों जोङो एवनानै जानो हायो।
औ नों नंगौ ओमफ्राय मै, खुन मैखुनबो मोनो मैखुननियावहाय माखासे रोखोमनि मैखुन मोनो जोंनिजोंहाय ओरै मै उरिहाब, फाबनिफ्रायहाय बेरनो, लाय मैखुन अखा होनो बेखौहाय ओमफ्राय दंफां दंफाङाव बेरनाय दंफां मैखुन आरो थुरि बारियावहाय बेरनाय ओ जिगाबाव बेरनाय बेफोरबायदिखौ, खौबो मोनो।
थारैनो जेरै जोङो ओ औ नोंथां बुं जेरै जोङो, थालिरनिफ्राय ओंखारनाय जों मैखुनखौबो जों जानो गोनां जायो जेरै जोंनि बेमार आजारा बेमार आजार साग्लोबनाया, हामो जेरै थालिरनि मैखुमा एस ए ओ मोजांसिन आरो बयनिसायबो। औ।
नंगौ नोंसि औ जाफेरबाय बांसिनै जोंनियावहाय थालिर मैखुन होनोब्ला थालिर दाउखानि थालिर दाउखानि थालिर मैखुनखौहाय बांसिन जानाय जायो आरोखि ओमफ्राय, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन थालिर जेरै सिनि साम्फा मालबहग बेफोरनिखौहाय एसे गोखा बा उम बेबायदि मोनो होननानै बांद्राय जानो नागिरा आरो लोगोसे थालिर मैखुनल' नङा,
औ
जोङो थालिर फिथाइखौबो जायो। था थालिर फिथाइ उम थालिर फिथाइआ थालिर फस्लाब फोरखौबो समावहाय जोङो, जेनेबा फोरजोंहाय संनानै जायो दा बेफोरथ' उम उम
आरो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोंनिया औवा मेवाय दाथ' औवा मेवाय ओंखारगासिनो।
औ औ
औ औवा मेवाइखौ जोङो अमा बेदर एबा ब्रयलार बेदरफोरजों नङाब्लाथाय अनला खारै जोङो बेफोरजों संनानै जानाय जायो। आरो जेरै जों औ जेरै जों दालि खारैफोरावबो जोङो औवा मेवाइखौ संनानै जानाय जायो
उम उम
औ नोंथांमोननिथिंबोथ' दङ औवा मेवाय?
औ जोंनिजोंबो जायो औवा मेवाइ बांसिनैथ' जोङो औवा बुरखानिखौनो गोदै गोथाव होननानैहाय औवा बुरखानि
औवा बुरखानिखौ बांसिनानो जायो।
औ बेजों लोगोसे
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ जेरै बाहा रियाफोरासो हाजोनि जेनेबा फिसा फेनलानि खौ जायो जेरै जों बर'फोरालाय औवा बुरखानिखौसो जायो।
औ बांसिन औवा बुरखानिखौ जायो जोंनिजोंबो जायो हाग्रायावहाय मोननाय औवा मेवाइफोरखौहाय
सल'मोना गुबुन गुब ओन सोलावबो जानाय जायो गोबाङानो मिथिगौ औवा मेवाइफोरखौ
औ
औ आरो दाथ' जेरै जोङो खुमब्रा' जोगोनार बेफोरबो दैज्लांनि जोगोनार आरो खुमब्रा बांसिनानो जानाय जायो जेरै
औ
औ जेरै खुमब्राफोराथ' जेरै खुमब्रा जालि होनो जेरै जोङो ओ खामलाफोरनो दैज्लां बोथोरफोराव हैनाय जायो जेरै संला संनानै
औ
बेदरफोरजोंहाय आरो जोगोनार दैज्लांनि जोगोनार दासो थायफुनो हमदों।
ओ नोंगौ जोंनि जों बो जायो
औ नंगौ आरो दिंखिया दिंखियाफोरखौ जों जानायजायो बांसिनानो जेरैनो औ खोनादों
उम दे बुं औ खोनादों दे बुं नों
औ जोंना दाथ' समा जाथबाय नोंथां जों उनाव सावरायसिगोन नोंथां
औ